हेल' नोंथां औ औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ नोंथां?
औ नोंथां आं दासान्दि ओरैनो दं।
औ नोंथाङा उम्म आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो? थांनिसिम मोनसे सोंथि लानानैसो फैदोंमोन औ।
औ बुंलाय।
औ औ औ। नोंथाङा दाव दावबायनायनि बागै बा बेबायदि जों जेरै जेनेबा मा मायाव दावबायनो मोनखो बा बेफोरदिनो दावबायनायनि बागै बेस एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ ओ दावबायना होननानै बुंबाथ' जोंना गासैबो दावबायनानै मोजां मोनखायो नङा होमबा? आथिखालनि दिनफ्रावथ' उन्दैयानो जा गेदेरानो जा बा बोराय बुरैयानो जा गासिखौबो दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दावबायनाया सोरहाबा न'खरखौ लानानै दावबायनो थाङो सोरबा लोगोफ फोरजों दावबायहैयो बा बिदिनो स्कुलफोरनिफ फ्राय कलेज फोरनिफाय बिदि दावबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ दावबायनाया सोरबा ओ सोरबा ओ मिथिंगायारिखौ लानानै दावबायनानै मोजां मोनो। थिंगायारिनि नुथायाइफोरखौ नायनानै मोजां मोनो आरो सोरबा सोरगिदिं गोदोनि नेरसोनफोरखौ नायनानै मोजां मोनो आरो सोरबा सोरबि ओ बिदिनो बायदिसिना मिउजियाम आरि थायोना बेफोरबायदिखौ नायनानै मोजां मोजां मोनो आरो ओ स्कुलफोरनिफ्राय लाङोबा जों गथ'फोरखौ गियान होनो गियान लाहोनो थाखाय खायस बे मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिहोनो थाखाय‌ ओ बिदिनो दावबाय होनो बा नायनो मिथियै बुस्थुफोरखौ माने नायहोनो लानो थांनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बावनो खाथि खालायावनो थानाय बा जोंना गुवाटियावनो बायदिसिना गोबां रोखोमनि नि नायग्राफोर दं बिदिनो साइन्स मिउजियाम जेरै कलाखेत्र ओ सिराखाना। बेफोरबायदिखौ माने आरो जोंना हाजोआव दं कामाख्या मन्दिर हयग्रिब पवा मक्का बेफोरबायदि खौ नायनो लानानै थाङो आरो। आरो बिदिनो‌ ओ स्कुलफोरनिफाय पिकनिकफोरावबो लांना थांनायखौ नुनो मोनो। पिकनिकाबो थ' मोनसे हान्थि दावबायनाया बुंनो हायो पिकनिक जानायखौबो। बिदिनो पिकनिक जानोबो लाङो ओ जोंनि बिदिनो खाथि खाला दारागाव सुकिफारा बगामाथि मानास बे फोराव आरो बिदिनो जिब-जुनार नायनो थाखाय जोंनि आसामावनो थानाय ओ काजिरङा, पबितरा आरो बिथिंजाय दं ओ मानास। बेफोरखौ नायनो लाना थांनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि आरो गो दोनि हिस्टरिनि थानाय रंघर थलाथल घर बेफोरखौबो नायनो लांनायखौ नु नो मोनो जों ओ नों थाङाबो एसे बुंदो माइबाफोर मिथिगौबा।
हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ।
औ औ